औ नोंथां खोनादो ना?
खोनादों नों
अब्ला जोंङो दा ओ टपिकखौ उम जोंनि बर' सुबुंफोरा मा बिजनेस ओ मावनानै आथिखाव ओ दंगासिनो दङ एबा ओ मा मा सा साख्रि एबा मा बिजनेसखौ मावनानै ओ आथिखालाव बांसिन दङ बर' फोरा बिनि बागै एसे रायलायनि नोंथांङा एसे सावरायबानो जाबाय उम
बर'नि माने फालांगियारि आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आरो ना
अ
ने मा खामानि मावनानै संसा जागासिनो एबा माने बर'फोरा मा आयदायाव बांसिन लोब्बा दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो सा फ्रिम मावनायनिसो दाउबो जोङो रायज्लायनो हागोन आरो ना दाथ' जोंनि जों बुंनो थाङोबा बर' समाज फ्रावमाने फालांगिरि आयदायाव गोबोद जोबाद खम आरो खम बिबांनि फालांगियारि आयदायाव जों नुनो मोनो
औ
दा दासो एसे एनै बिबांनि जों माने फालांगियारि आयदायाव नांथाबना थानायखौ जोङो एसे एनै नुनो मोनदों आरो दा बर' सुबुंफोर औ दखान गलादार होनाय खौ बांसिन दासो एसे एनै नुनो मोनदों आरो ओमफाय दा जोंनि बर' समाजाव माने गिदिर गिदिर गला होनायखौ नुवा आरो दे माने दा हटेल एबा गिदिर गिदिर बिज नेस्ट लाइनाव जोङो गोबां खम बिबांनि माने बर' सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो आरो दा बर' सुबुंफोरा फालांगिरि आयदायाव दा ओरैनो फिसा फिसा एसे एनै गला होनानै रांखान्थि आरजिनो खौ बांसिन नुनो मोननाय जादों आरो ओमफाय दा एसे एनै बांबोनो हम दों ओ फालांगि मावनाया बर' समाजनि गेजेराव दा जोङो फालांगियारि हिसाबाव नायोबा जोङो ओरैनो दखानफोर जाय जेरै मैगं थाइगंनि दखान
औ
ओरैनो फिसा फिसौ ओ मैगं ओ
औ
जाग्रा मुवा आदारफोरनि गलाफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो। मिथाइ दखान आरो बेजों लोगोसे जोङो कम्पिउटार दखानखौबो दाना गोबां नुनो मोननाय जाबाय बर' समाजनि गेजेराव कम्पिउटार दखा होनाय गोबां नुनो मोनदों माने कम्पिउटारनि गेजेरजों जोङो अनलाइन खालामनो हानाय एबा माबा मोनसे खालामनो हानाय खौ जोङो एसे एनै बिबांनि नुबोनो हादों आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो मबाइल स्ट'रफोरखौबो एसे एनै नुनो हादों। आरो जोङो बर'नि गेजेरावनो एसे एनै गिदिर गिदिर हटेलफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो फालांगियारि हटेल जेरै जोङो बाजै हटेलखौ बुंनो हागोन। बाजै हटेल दङ। आइ हटेल दङ। बेजों लोगोसे गोबां हट टेलफोरा माने बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फेमास जाना दं आरो बर'फोरानो बे हटेलनि गेजेरजों गोबां रां खामायनो हानाय एबा बर' सुबुंफोरा बे हटेलाव माने खामानि मोननो हादों आरो। उम दा जोङो फालांगिखौ नायोबा एसे एनै दावगानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बर' समाजनि गेजेराव दा ओरैनो बिजनेस लाइनाव आरो जोङो कन्ट्रेक्टरनि आयदायावबो जोङो लाय लानो हायो कन्ट्रेक्टरबो बर'फोरबो गोबां कन्ट्रेक्ट टर ओंखारबाय माने थिखादारफोर दा थिखादार थिकादारनि गेजेरावबो जों गोबां आसाम लेभेलनि एबा गिदिर लेभेलनि थिका मावनायखौ जों नुनो मोनो बर'फोरनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे फिसा फिसौ थिखा मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दानि जुगाव दा थिखा मावनायनि गेजेरजोंबो गोबां बर' सुबुंफोरा गोबां धोनि जानो हादों एबा रां आरजिनो हादों आरो दा फालांगि हिसाबै जोङो नायनो हायो नायबावनो हायो जे मैगं थाइगं आबाद मावनानैबो जोङो फालांगि खा लामनो हायो आरो एबा रां खामाय नो हायो आरो बिजनेस हिसाबै दा मै गं थाइगं एबा दा जोङो बर'नि गेजेरावनो जोङो गय फालांगियारिखौबो जों नुनो मोनो गय फाननानै एबा रां खा खामायनाय दा गय सफारि खालामनानै एबा गुबुननिफ्राय गय बायनानै फाननाय जों बेनि गेजेरजोंबो बर' सुबुंफोरा थांना थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बे जों लोगोसे जोङो माइ आबाद खौ फाननाय एबा बेसर आबादखौ फान्नायनिबो फालांगि नुनो मोनो। दा आबादारिफोरनिफ्राय बेसर आबादखौ बायस खनानै एबा गुबुन जायगायाव फालिनायखौबो जों नुनो मोनो।
औ।
माइ आबाद बेफोरखौ ओम। बायस नानै माने। गुबुन जायगायाव फानहनायखौबो जोङो। गोबां नुनो मोनो आरो बरनि। गेजेराव फालांगियारि हिसाबै नायोबा दा जोंनि। गेजेराव जि दखान। फालांगियखौबो जों नुनो मोनो। हाथथाय हाइ जोङो। गलाफोर जि दखाननि गलाफोर नुनो मोनो आरो हिनजावफोराबो आइजोफोराबो बर सम समाजाव आइजोफोराबो मै। मैगं थाइगं फाननानै फालांगियारि खालामनानै माने रां खामानिमोन जों नुनो मोनो आरो‌। आरो हौवाफोराबो जि दखान गस्ला दखान एबा गुबुन मोनसे दखान होनानै। जोङो फालांगियारि खालामनायखौ नुनो नुनो मोनो आरो। दा फालांगियारि हिसाबै आरो। सिजनेल फालांगियारिबो दङ जेरै जोङो गोलोम बोथोर। बोथोर सम जाबा खुसेयातनि बिदै फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो आरो। दा गोबां बर' सुबुंफोरा।
उम
गोबां बर' सुबुंफोरा
औ
माने खुसेर रोस
औ
थिव थिव माने बिदै फेरेदनानै लामा लामा फाननायखौ नुनो जों नुनो मोननाय जादों। बेजों गोबां रांखान्थि खालामनो हायो उम ओमफाय बेजों लोगोसे जोङो ओ फिथाइ सामथाइखौबो फाननानै रां खामायनो हायो बेनो फालांगियारि हिस साबै नायोबा जोङो जोगोनार फिथाइ एबा लेबु फिथाइ बेफोरखौ जोङो माने
फाननो हायो आरो ना?
गुबुननो फानहरन नायखौबो जों नुनो मोनो आरो फालांगिरि हिसाबै। दा जोंनि बर'फोराबो दा लासै लासैनो फालांगियारि आयदायाव एसे एनै दावगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ औ
अ नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो दंमोन नामा फालांगिरिनि
फालांगिनि बागै सोंनो होनब्लाथ' बांसिन ओ बर'फोरा मा फालांगिनि याव सोनारना दं इसे एसे ओ बेखेवना
हेलौ
उम मा होनदों नोंथाङा?
ओ नोंथांखौ होनदों आङो ओ ब खा खाबाय ओ बर' समाजाव आथिखालाव बांसिन मा मा बिजनेस लाइनाव हाबना दङ बर'फ्रा बेखौ आं नोंथांनाव सोंदों आरो एसे बेखावना होबानो जा
जोंनाथ' बर'फोरा ओरैनो बिजनेस लाइन होनोब्ला दा बांसिनानो नै दाउ अमा फार्म खालामनाबो बहुद मानसियानो बिजनेस खालामबाय दङ आरो दाउ अमानि फार्म खालामनानै रांखान्थि खामायगासिनो दं आरो दा अमा फिसिनानै अमानि अमाखौ माने फिसा खालामनानै फानहरनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय दाउफोरखौ खौ हांसोफोरखौ फाननानैबो जोङो
उम
रांखान्थि
ओम
रांखान्थि खामायनो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेयावनो बांसिन बर' सुबुंफोरा सोनानै नानै दं आरो दाउ अमा ओमफ्राय बोरमा फालांगि खालामनाय बोरमा फिनाय दाउ फिसिनाय हांसो फिसिनाय बे बेखौबो जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बर' समाजाव ओरैनो दा एसे एनै
उम
गिदिर लेभेलनि माने फालांगियारि नुनो मोन्दों आरो दा स्ट्रबेरि फालांगि खालामनाय स्ट्रबेरि माने आबाद मावनानै फालांगि खालामनाय उनफिथाइ आबाद मावनानै फालांगि खालामनाय आरो बेजों लोगोसे बैग्रि फिथाइ आबाद मावनानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दानि जुगाव
बर' समाजाव ओ बर' समाजाव ओ बांसिन दा ओ साख्रि मावनायनि बागै एसे फोरमायना होबानो जाबाय
अ दाथ' बर' समाजाव गोबां सुबुंङानो दा माने एफा एनैबाबो साख्रि मावनाया दंसै आरो बर' समाजाव माने माने गैयाबाबो एसे दङ आरो माने गोदोनि एसे बिबांङा बांदों आरो साख्रि साख्रि मावनाया सुबुङा दा सेन्ट्रेल लेभे भेल नि साख्रियावबो एसे एनै बांदों दा जोङो दिडिफेन्स लाइन्सखौ बुङोबा बर'फोरखौनो बांसिन दिडिफेन्स लाइनाव साख्रि मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा दिफेन्स लाइनाव बुङोबा जोङो सि आर पि एफ एस एस डि ओ जि डि एस एस सि जि डि नि आन्दाराव जोङो साख्रि गोबां मोननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बर' सुबुंफोरखौ ओमफ्राय बेनि अनगायैबो आर्मि दङ आरमि बौ जोङो गोबां बर' सुबुंफोरखौ साख्रि मोननाय खोनादों
औ
बेजों लोगोसे जोङो दा नरमेल आसामनि आन्दाराव साख होनायनि गेजेरावबो जोङो एफा एनैबाबो बर' सुबुंफोरखौ साख्रि मोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नाथाय जोङो माने गिदिर लेबेलनि साख्रि मावनाया जोबद बिबांनि खम आरो आरो प्रफेसार मावनाय कलेजफोराव प्रफेसार मावनाय साख्रि आवलाफोराबो जोबोद खम बिबांनि दं आरो। एसे दा एसे बिबांनि बारायदोंबाबो गोबां खम आरो गुबुननि रुजुनायाव आरो।
औ
ओमफफ्राय ओरैनो फर्थ ग्रेडफोराव गोबां दङ। बर' सुबुंफोर आरो बेजों लोगोसे थार्द ग्रेड लेभेलनि साख्रि गोबां दङ। दा सेन्ट्रेल लेभेलाव गिदिर लेबेलनि पस्टआव खम आरो गोबां बिबांनि बर' सुबुंफोरानो खम। दा बेखौ जोङो फेहेरनो नाजानांगोन आरो।
औ दे अब्ला अब्ला नोंथां औ ओम दे जोंनि बाथ्राया बेयावनो माबानाय जाथ'बाय दोनथ' जाबाय ओम दे